हेल'
ओं नोंथां खोनादों
हेल औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
हेल' अ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिोननाय थाबाय नोंथांसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिया सोहरबाय
औ दायो नोंथाङा मा खालामबाय दङ?
आङो नै जाखांनानै ओरैनो जिरायथ'नानै दङ नोंथां।
अ बिदिब्ला आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ औ हागोन दे नोंथां सावरायनोजागोन
आयदायानो जाहैबाय बार गेब्रेनायनि सायाव नोंथां
अ जागोन दे नोंथां सावराय जागोन
औ ओ बार गेब्रेंनायाथ' मोनसे ओ आबहावानिनो मोनसे बाहागो आबहावा गेब्रेंनायाथ' जोंना आथिखालावहाय आबहावायाथ' गोबां बिथिङावनो गेब्रेनायखौ जोङो मोननो हायो थिग बेबायदिनो जोङो जोङो दिनैहाय बे बार गेबेंनायनि सायाव सावरायगोन आरोखि नोंथां
औ औ नंगौ जागोन दे
ओ बारगेब्रें बार गेब्रेंनाया जोंनि मोनसे गोबां जों सुबुं माहारिनि गोबांथार माने खहा लाबोयो आरो मानो औ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बे बे बार जिहेथु जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय जाय अक्सिजेन गेस बेखौहाय जोङो हां लानानै जों सुबुं माहारिया थांनानै थायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोङो आथिखालाव नायो ब्ला जोंहा जोंनि बार मण्डलाव थानाय बार बाराहाय गोबांथार गेब्रेनायखौ जोङो मोननो हायो बेफोरो गाहायै जोङो नायोब्ला नुनो मोनो जे ओ गोबांथार माने ओ आथिखालाव बिगियान मुगाया जौगानाय लोगो लोगो जोङो नुनो मोनो गोबांथार दारिमिनफोर गायसनजाबाय कलकारखानाफोरा गायसनजाबाय ओ बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय जायखिनि उखुन्दैफोर बेफोरो ओ माने बार मडलजों गोरोबफानानैहाय गोबां ओ गेब्रेंनायखौ नुनो मोनो आरोखि जोङो आरो बै फोर गेब्रेंनाय बारखौ जोङो जेब्ला हां लायो अब्ला जोंहा गोबांथार खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बे बार गेब्रेंनाया खालि जों सुबुं माहारिनि थाखायल' खहा लाबोयो बे नङा जोङो गासै मिथिंगायाव थानाय जिउ जिबिफोरनि थाखायनो मोनसे खहा लाबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ
औ दायो बे बार गेब्रेंनायखौ जोङो होबथानोब्ला जोंहा गोबां बिबांनि बिफां लाइफांखौ जोङो नांगौ बिबांनि गायनांगोन आरो आथिखालाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनो जोंनि गोबां सुबुं माहारिफ्रानो बिफां लाइफांखौ दानफायनानै फिन गायफिननायखौ जोङो नुनो मोना जायनि जाउनावहाय जोंना माने ओ एसे एला ओ उ माने अ बाराहायब गेब्रेंनाय बारखौथ' जोंना माने बिफां लाइफांनिफ्राय जाखिनि ओंखारनाय अक्सिजेन बिस बिखौ जोंना गेब्रेंनाय बारखौ सोदाङो नङा होनबा दायो बैफोर बि बिफां लाइफाङा खम जालांनायनि जाउनावहाय ओ बेफोरो बारा बारानिफ्राय बारा गेब्लेनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो अ थिग बेबायदिनो जोङो नायोब्ला नुनो मोनो जोंहा आथिखालावहाय गोबांथार बिबांनि फ्लास्टिआरि मुवा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेराव जोंनि सुबुं माहारिया बाहायखांनायनि उनावहाय माने उदाङै लांदां ओ लांदां जायगाफोरावहाय गारनानै दोनो बेखौ माने ओ जेराव मोनो बेयावनो बाहायनायनि उनावहाय गारनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला ओ जोंनि सुबुं माहारिया ओ मिथिंगानि फारसे जेबो माने ओ कनसियास गैया होननानै बुंनांगोन जे ओ बियो बेफोर खौ गारनानै दोनोब्ला जे जोंनि हाया गेब्रेङो आरो बेफोरखौ सावोब्लाबोदि जोंहा माने बारहावायाव मा माखासे गाज्रि उखुन्दैफोरा थांनानैहाय बै जोंनि बारमण्न्दलखौ गाज्रि गेब्रें होयो बेखौ माने जोंनि सुबुं माहारिया सानस्लाबनो हाया बेनिखायनो माने गोबांथार प्लास्टिआरि मुवाफोरखौ लांदां जायगाफीराव गारनानै दोननानै ओ गोबांथार माने गेब्रें होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ बेफोर बेफोरनिफ्राय ओ जोङो बारग'नोब्ला गाहायै जोङो गाव गावनो सुबुं माहारिया सिगांग्रो माने ओ म सिगांग्रो कनसियास जानांगोन जे बिनि सायावहाय ओ जे जोङो प्लास्टिकखौ बाहायोब्लाबो ओ माने नांगौसेबां बिबांनिल' बाहायगोन आरो बाहायोब्लाबो जोङो बेखौ हाफोराव जानला मोनानला गारनानै दोना आरो गारोब्लाबो जोङो बेखौ ओ जानला मोनानला बेफोरबायदि सावना सावजाया बे माखासे रिसाइकेल खालाम फिनजाग्रा दङ नङा होमब्ला
औ औ
बेफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि थाखाय मोजांसिन जायो आरो ओ गाहायै जोङो बिफां लाइफांखौ गायथारनांगोन होननानै आं सानो आरो जिहेथु बिफां लाइफाङासो बे बार बार मन्दलखौहाय सोदांनानै गोग्गो खालामो गुबुंलेबारखौ बेनिखायनो बिफां लाइफां बेखौ जोंनो सिगांग्रो नांथारगोन आरो
औ औ
औ दायो नोंथाङाबो बे बार गेबेंनायनि सायाव एसे सो फोरमायनानै होदो नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां दा ओ नोंथाङा फोरमायलांनाया गासैबो सैथोआनो दा बार गेब्रेंनाय होनोबा जोंहा मिथिंगानिनो मोनसे बाहागो एबा आबहावा गेब्रेंनाय निनो मोनसे बाहागो बियो आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' आरो जोंनि बुहुमनि सोरगिदिं थानाय बार दै आ दैसा हाजो हाला बिफां लाइफां जिब जुनार मानसि दुमसिखौ लाफानानैनो मोनसे आबहावाया दाजादों आरो दा आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला जोंनिया हा गुबुंले जानाय बार गुबुंले जानाय दै गुबुंले जानाय सो सोदोब गु गेब्रेंनाय बेफोर गासैबो जोंहा आबहावा गुबुंले जानायाव गोग्लैयो। दा बेनिनो मोनसे बाहागो जाय बार गेब्रेंनाय दा बार गेब्रेंनाया जाहैबा बाय जोंनिया ओ जोङो बारखौ गुबुंले खालामदों होनो अब्ला गुबै जोंनिया ओ बार गुबुंले खालामहोग्रा होननानै सानोब्ला जोङो मानसि एबा सुबुं माहारिखौनो जोङो बार खौ गुबुंले खालाम बा नि मोनसे गुदि होनना नै जों साननो हायो मानो होनोब्ला दिनै ओ गोदो गोद दायनिफ्राय नायोब्ला अनेक सोलायबोबाय आथिखालाव बिगियानारि आदबजों दिहुननाय जिथुनिखि। दिनै कलकारखाना जेराव मेराव गायसनबाय आरो कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय जिव उखुन्दै बै उखुन्दैनिफ्रायबो दिनै बार गुबुंले जादों आर रो मुलियारि बायदिसिना दाखोर दालाफोर बेफोरखौ सावनायनिफ्राय ओंखारनाय जायो उखुन्दै बेफोरनिफ्राय गोबां कार्बन डाइ अक्साइद गेस सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो। फारसेथिंनिफ्राय बिफां लाइफांफोर आरो अरनबारिफोरखौ दिनै फोजोबस्रांनानै बैफोराव दिनै। गिदिर गिदिर बिल्डं गिदिर गिदिर दारिमिन फसंबाय दा बेफोरबायदिनिफ्रायबो बिफां लाइफ फांङाबो दिनै खमायलांनो हमबाय अरनबारि खमायलांनो हमबाय जायनि जाहोनाव।
दिनै जिबायदि आबहावाखौ संरैखा खालामनांगौमोन बेफोरो दिनै खमाय निफ्राय खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों बिफां लाइफां दानफायनाया बारा जादों ना नाथाय गायनाया जोबोद खम जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो फारसेथिं दिनै बिगियानारि आदबजों दिहुननाय जि गारि मथर गोबां दिनै गारि मथर ओंखारदों नाथाय बै गारि मथ थरफोरखौ दिनै सालायनो थाखाय दिनै थाव बाहायदों माखासे दिनै। ओ बेगेंन्थाइ जनग्रा जन जाग्रा दिनै डिजेल पेट्रल। बेफोरबायदि दिनै बाहायनायखौ नुनो मोनदों दा बैफोरबायदि बाहायनायनि जाहोनावनो दिनै। गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय जि उखुन्दै बै उखुन्दैफोरा दिनै। कार्बनडाइ अक्साइड गेसनि बिबाङा बारानिफ्राय बारा जादों। जाय कार्बनडाइ अक्साइद गेस बे बारा जानायनि जाहोनावनो दिनै सारा बुहुमावनो दुंखावनाय जा जिबायदि समाव ओत दो दुंनांगौ बेबायदि समाव नांगौ बायदियै माने दुंनायखौ जों मोननो हाया। बांद्राय दिनै दुंखावनाया जादों बेफोरबायदि दा बेफ फोरबायदि जोङो आबह ओ बारमण्डल जों गेब्रेंनाय। बे बारमन्डल गुबुंले जानायफोरखौ जोङो होबथानोब्ला। गिबियाव जोङो जि ओ गारि मथर बाहायनाय बा उम दिनै पेट्रल डिजेलफोर बाहायनाय बैफोरबायदि बाहायनायफोरखौ जोङो खम खालामनो नाजानांगोन। आरो बिफां लाइफां गायनायखौ जोङो गोबां खालामनो नांगोन।
औ।
जि थाव बे डिजेल पेट्रल फोर जों बाहायनायनि अनगायै जोङो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकफोरजों जोङो सोलिनाय खालामनो हायोबा जोंहा गोबां बिबांनि जोङो माने संरैखा खालामनो हागोन होननानै आङो सानो आरो दिनै बेबायदि खौ नोजोर बोनानै। नो सरखाराबो दिनै नोंगौ दिनै दिजेल पेट्रलजों बाहायनाय जि। गारि मथर बे गारि मथरखौ दिनै एसे खम। खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बांसिन दिनैहाय ओ इलेक्ट्रिक जायखौ मोब्लिबारिजों सोलिनाय जि गारि मथर बांसिन ओंखारनायखौ जोङो माने नुबोगासिनो दं आरो दायो गोबां माने ओंखारबायानो दा बैफोरबायदि खौ बाहायोब्ला बयबो जुदि डिजेल पेट्रलजों सालायनाय जि गारि, बे गारि मथरखौ खमायनानै जुदि मोब्लिबारिजों सालायनाय जि गारि मथर बेफोरखौ जुदि बयबो बाहायोब्ला अब्ला आं सानो जे जोंनि जे बारहावा एबा आबहावा गुबुंले जानाय बे बारहावा गुबुंले जानाय नाया माने संरै खा जागोन होननानै आङो सानो आरो। आरो बिफां लाइफांखौ जोङो औ जों बिफां लाइफांखौ गोबां गायनोबो नांगोन। जेसेबां हायो जों बिफां लाइफांखौ गायनो नांगोन दिनै दानफायनायखौसो जों बांसिन नुनो मोनो, दहय नोंथाङानो जे बुंलांदों बे सैथो। दिनै दानफायनायखौ बांसिन नुनो मोन्दों नाथाय जोङो गायफिननायखौ जोबोद खम नुनो मोन्दों आरो। दा बेफोरबायदिनि जाहोनावबो दिनै गेब्रेंनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। दा फारसेथिं मुलियारि बायदिसिना गोबां दाखोर दालाफोर गारनायनिफ्रायबो दिनै हा गेब्रेंनायाबो जादों। बेफोरबायदि आरो दा बैफोरनिफ्राय ओ बेफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव जुदि थानोब्ला एबा संरैखा खालामनोब्ला जोङो मेइनानो जाहैबाय जोंनि जिथुनाखि बाहायनाय सुबुं फोरा बैफोर बाहायनायफोरखौ जोङो खम खालामनांगोन आरो। आङो बिदि सानदों आरो आंनि बायदिब्ला।
दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय सावरायनायखौ बे खि यावनो दोनथ'नोसै।
औ औ जागोन दे नोंथां।
अ दे। गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर जासिनाय थाबाय।